हेल खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा माबोरै दङ
आं मोजाङैनो दङ नोंथां नोंथाङा बोरै दं
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां नोंथांजों दा हारियारि मेथाइनि बागै रायज्लायनो सानदों मा बुंदों नोंथां
नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोनन होननानै सोंदों आं
अ नोंथांजों हारियारिे मेथाइनि बागै सावरायनो सानदों
औ औ सावरायजागोन नोंथां औ हागोन नोंथां
औ नोंथां
औ
मेथाइ खोनाब्ला जों गोसोआ रंजाखाङो मेथाइ बुङोब्ला जों ओम बेवहाय गुबुन गुबुन रावनि मेथाइ बुंजायाब्लाबो हारिया बिमा रावनि मेथाइखौसो बुंजायो जेरै जों बर बर हारिया मेथाइ रोजाबो हारिया मेथाइआ मोनफ्रोमबो हारिनि सायााव मारख गोहोमै गोहोम खोख्लैनो हागौ बेफोरखौनो सावरायनायदों आरोना नोंथां मेथाइआ खन्थाइनि ओ महर गुस्लायबाबो मोनथायखौ मुं मोनहोयो जोङो दाउसिन दाउला एमफौ एनला ओमफाय बायदिसिना गासिबो देंखोजों गाव गावनि सोमोन्दै सुखु गोजोन मेथाइखौ मेथाइ खन्थाइ थायो। बिदिनास सुखु उम रायथिनो थाखाय बायदिसिना बिबुंजों बायदिसिना खबामजों मेथाइ खननो जों बेखौ खोनासंनो मोनो। नोंथाङा इस फोरमायना होलाय। हेलौ नोंथां।
औ बिमानि रावानो उम बिमानि रावजों मेथाइ खननायखौ जों गोबां खोनासंनो नुदों आरोना नोंथां। गोदोनि जुगाव मेथाइ जों रोजाबनाय जायो नाथाय दानि जुगाव बिदिनो मडारन जुग खनाय जायो आरो बर रावआव
औ नोंथां।
गोदोनि खुगाफ्राय